नोंथाङा फ्रि ना?
औ नोंथां।
आं नोंथांजों दसे सम ओ गोग्गो देहा आरो जों देहाखौ माबोरै लाखिनांगौ आरो जों जोंनि देहाखौ जों ओ माब्रै मोजां लाखिनायजों लोगोसे जोङो पिटाल बा जोंनि हेल्थ केयार बेफोरखौ मारै इउस खालामनांगौ बिनि सायाव आङो फंनैसो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? अ
औ नोंथां ओं।
जोङो मानसि माहारियै थांनानै थानायाव जोंनि देहायाव गोबां बेमार आजार जाया जायो। नङा होनबा? दा बे बेफोरबायदि बेमार आजारखौ बेफोर बेमार आजारनिफ्राय जोङो गावखौनो बारग'होनो थाखाय माखासे ओ माखासे जोंनि देहानि थाखाय जों मा खालामब्ला मोजां जायो बिनि सायाव एसे आं नोंथांजों फोरमायग्रोसै दा देहाखौ जोङो थाजिम खालामनानै लाखिनो था थाखाय गोबां बिबांनि माने निसाफोरखौ जोङो फार्स्ट अफ अल। नेवसि गारनांगोन निसाफोर जानाय। बा माबा मोनसे गाज्रि मुवा जानाय बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थायोब्ला निसय जोंनि हेल्थनि थाखाय मोजां जागोन नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ औ नोंथां थारैनो।
बेफोरबायदि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय आरो जोंनाव जायोब्ला बेमार आजारा जायोब्ला जोङो डक्टर डक्टर बा हस्पिटालाव थांनानै जोङो ट्रिटमेन्टखौ ओ थाबैनो लानांगोन जोङो अजा अबेबा गामिनि सिंनि अजा बा गा- गामि सिंनि सोरबा मुलि फानग्रा बेफोराव थाङा लाबानो गावनि हायाव मा जादों बेनि सायाव मोनथिनो बा बेनि सायाव ओ बे बेमारनि सायाव जोङो मोनथिनो एबा बेखौ फाहामनो थाखाय जोङो हस्पिटालाव बा जोंनि हेल्थ केयारफ्राव थांनांगोन नङा होनबा नोंथां। दा माखासे माखासे समाव जों नुनो मोनो दा जोंनि समाजाव गोबां बिबांनि मुलि फानलाबायनाय न खाय जाय मुलिया जोंनि थाखाय माने खुनु साइन्टिफिकेलि हामथारो बा माबा जेबो साइड इफेक्ट गैया होननानै प्रुभ खालामजाखै बेफोरबायदि मुलिखौ जोंनि गेजेराव फानानै माने बे माखासे बेमार आजारा बां निफ्राय बांसिनसो जादों दा नोंथांनि बादिब्ला बेफोरखौ थानो थाखाय बा जोंनि देहायाव माखासे सोमजिनाय बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो माबायदि राहाफोर लानो हागायो बिनि सायाव नोंथाङा एसे खोंफोरथि होनयोबा मोजां जागोन।
औ नोंथां थारैनो दा नों थां बुंलांनाय बायदिया आजिखालिथ' बहुत कम्पानि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां। बेफोर कम्पानि मेडिसिनफोरखौ जानानै गामियारिनि ओनसोलफ्रा हामगोन खोमा बे आमुखाया हामदों थाम हामदों बेफोरबायदि गोबाङानो बिदि ए हामदोंनो होननानै ओ जानायखौ नुनो मोनो जों नोंथां नाथाय बेफोरो आंनि थाखायबा गोबां खहा दङ मानो होनबा ओ बिनि देहायाव मा जादों बा बैनि देहायाव मा जादों बेथ' मिथिया नङा होनबा नोंथां दा बिनिया जानाय जोंनो दा आंबो जागोन बिदि बुंबाथ' जाया। दा बेनि थाखाय जों फार्स्टआव प्र प्रार प्रपार ट्रिटमेट खालामनांगोन नङा होनबा नोंथां दा आरो बेमारफोर ओ बेमार - आजारफोर फैयैनि सिगांनो ओ बेफोर
औ।
उननि सिगांनो जों जुदि गाव गोगो देहा लाखिनानै बा मोजाङै जुदि बे ओ प्रपार जुदि जोङो जानाय लोंनाय मेेनटेन जुदि खालामोबा अबेनिया ओ जोंनि बे देहायावहाय बेमार आजार सोमजिया होननानै आं सानो आरोना नोंथां।
औ औ नों नंगौ जेरै इंलिस सोदोबाव दङ जेरै ओ ए जेरै इंलिस सोदोबाव दङना माबा प्रिभेनसन इज बेटेरियेल कियर होननाय बाथ्राया। नोंथाङा बे बाथ्राखौनो बुंदों नङा होनबा?
औ, नंगौ- नंगौ थारैनो औ दा थारमाने ओ ओरैबायदि जोङो दा नै गोबाङानो जायो गुजुनाय, लोमजानाय गगा मोननाय दा नि बे होननानै साना आरोना नोंथां। ओ मानो होनबा
औ- औ -औ।
ओ बेफोर जाबाय जोंनि जोङो दा समाजावहाय बोथोर सोलायनाय -बोथोर सोलायनाय बेफोरजों गोरोबनानै देहायाव एसे- एनै हलसआ जाखायो नङा होमबा नोंथां? दा जोङो जुदि
नोंगौ -नोंगौ।
औ, दा जोङो बेमार होनना बुङोबा गिदिर - गिदिर बेमार जेरै केन्सार बा जिथुनाखि हामनो थाङि नङा होमबा नोंथां?
औ जेरै दडाइबेटिस, केन्सार -तिलिभार बायदिसिना औ।
औ औ। दा बेफोरबो गासै जानायनि थाइ जायो नङा होमबा नोंथां? दा थिग बिदिनो बिनो जोङो देहायाव ओ बेफोर बेमारआ जाहाथे इयुनाव दाफैथों बेफोरनि थाखाय जोङो दैलि मा जानाय, लोंनाय, हानाय, उरुनाय बिराद रुटिनाव सोलोंनांगौ। सोलिनानै थानांगौ आरो ना नोंथां। दा बुंनो थाङोबा जोङो उन्दुबाय
एक्सारसाइसफोर खालाम
औ बेबो औ औ नोंथां बेथ' मोजां-बेथ' मोजांखा औ औ दा बेजोंनो लोगोसे लोगोसे जोङो जुदि फुङाव सिखारनानै हमना ला थाब जेब्लानोखि साना ओंखारा नङा होमबा नोंथां? बेयावनो जोङो सिखारनांगौ हायोबाथ'। दा सिखारनानै जों जुदि एसे खारजि निमुं नङा होमबा लिम्बुआ? खारजि निमबुआ।
औ औ।
लेमना, बेखौहाय दै एसे दुंब्रुद लानानै बेयाव बिदि एसे सेबनानै दैलि रुटिन खालामो फुङाव
औ।
होमबानिया बेमार होन -नाया बेना जाया होननानै आं सानो आरोना नोंथां। बे मानो होनबा सिंनि जिथुनाखि जोंनि गाराय फिसा फिसौफोरखौ गासिबखौबो
आरो बेजों लोगोसे जोङो ड्राय फ्रुटस जानो हायो जेरै काजु हमनानै ला खिसमिस बेफोरखौ
औ औ-औ
आरो बिनि उनाव, औ बेनि उनाव जोङो ओ लोंखांनानै बेफोरखौ लोंखांनानै जाखांनानै मोजां खमसे खम एक घन्टानि उनाव गिलासनै दै लोंबाय बिनि उनावहाय जोङो बाखिखिनि आरो फुङावथ' आंनि साननायाव ओ माब्लाबाबो साहाखौ लोंनोनो नांखाया नोंथां
औ औ नंगौ बिदिनि गेसआ बिराद जायोना बे सा लोंनायजों लोगोसे
औ औ नोंथां औ आरो नङा होनबा नोंथां दा बेखौ हायोबा नों दै ग्लब ग्लब गोदोनायावहाय बेबो बेलसि समाव बा सानजौफु संनांगौ आरो ना नोंथां मा साफा दान्था होनानै बेयाव संख्रिबो होनाङा सिनिबो होननाङा दै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय आरो सापातखौ होबाय बा आं हमनानै ला गाइखेर सा लोंनो लुबैदों गाइखेर सा आरो खालामनो नाङा नोंथां नांगौबा नों गा गाइखिरखौनो लों हालदै एसे होनानै हालदै गाखेरयावहाय
औ
खौ मोजाङै फुदुंना लाबाय बे हालदै गोथांखौहाय एसे ओ देनानै बिनि दस होबा एसे मोजाङै गोदौहोनानै बेखौ गुसु खामनानै सोनदों दा बेफोरजों जोङो जुदि दानाय लोंनाय मेनटे जोंनियाव माने ओ बेमार होननायाहाय खुनु दिना जाय ना बेफोरखौ जोङो हथानो हायो दा जानाय लोंनायनिफ्राव जोंना बेदर फेटिलिभार दा फेटिलिभारा जों मायाव जायो जों जानायनि थाखाय जे नङा होम्बा नोंथां
जानायनि थाखायनाय जायो औ
औ दा सयाबिना खालामो फेटिलिभारियाव प्र बारा दङ' नङा होनबा नोंथां औ आरो बिग
आरो फेटिलिभारा माखासे जोंनि बेदर जानाय आरो मोनसे जाहैबाय मोननै रोखोमनि जायो मोनसे एलक'हलिक लिभार जायगायाव जों अभार ओ जौ खनजिम जौ लोंनायजोंबो जोंनि माबाया लिभाराव माने फेटसा अभार जायो आरो बेनि थाखायबो जायो जोंनि माबा माखासे माबायाव उम दा आथिखालाव माने ओ गामि ओनसोलावथ' जोंनिया बारा फरायनाय लिरनाया बारा रोङा गोदोनि मानसिफोर दासिमबो दङ' दा बिथांफोरनि गेजेराव एसे मेडिक केलि एवेनेसेदि जोङो सम सम होनो हायो अब्ला माने फिसा फिसौ बेमार जों लोगोसे गिदिरफोर बेमार जाब्ला माने डक्टरफोरनाव एसे सेेकाप खालामनो खालामनांगौ बेफोरबायदि गियान खौ जोङो बिसिनि गेजेराव सोंनानै सोनानै होनो हायोब्ला माने निस्सय जोंनि गेजेराव जाजेन माने बेमारफोरनिफ्राय भुगिनांनायफ्रा खम जानो हागौ आरो आरो लोगोसे। आरो बिसोरखौ माने सोरबा गामि बिथिर सिङाव आथिखालावथ' दाथ' गरम बोथोर बुहुद जिबौ बायदिसिना ओंखारो। दा बेफोरबादिखौ जोंङो जि सोरबाफोर जिबौफोर सौजायोबा बेफोरखौ जों माने अजानाव थाङालासिनो बेफोरखौ इमिडियेटलि माने डक्टरफोरनाव थांनानै जुदि ट्रिटमेन्ट लायोबा माने निस्सय ओ हानद्रेद पारसेन्टाव ओइटि पारसेन्टनो जिउ रैखा मोननो हागौ आथिखालाव बुंसोलाय गोबांनो माने जिबौनि अ अ जिबौ सौनायखौ अजाफ्रा हायो बायदिसिना होननानै नाथाय बियो आंनि